दे खोनादों नों थां दे।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
ओ नोंथां दे बर्थमान आं फ्रियानो दङ।
औ दा नोंथांजों बे समाव आं माने मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो आखायाव लादोंमोन आरो।
ओ दे हागोन दे नोंथां दे।
औ आयदानि मुङानो जादों ससियेल मिडिया।
ओ जागोन दे नोंथां दे।
अब्ला नोंथाङा गिबि गिबियावनो फंनैसो ससियेल मिडियानि बागै फोरमायग्रोनो हागोन नामा? माने जों ससियेल मिडिया होनोब्ला जों माखौ बुजिना मोनो बा मोन्थिना मोनो।
ओम हागोन आंहाबो एसेग्राब माने ससियेल मिडियाजों आङो इनभल्भ गैया आरो आंहा माने बारा अबिगथाबो गैया नाथाय अब्लाबो नोंजों सावरायनो मोननायखाय आं फंनैसो होन्नो सानबाय।
औ
बर्थ'मानाव ससियेल मिडिया होनबाथ' दिनै गोबां गोसारना दोनखायो नंगौना नङा
औ नंगौ नंगौ
गोबां गोसाना दङ आरो ससियेल मिडियानो दिनै मा होनो दिनै संसाराव मा होनो गोबांखौनो माबा खालामदों होनबाबो जों बुंनो हायो मानो होनबा ससियेल मिडिया होननानै बुंनो थाङोबा जेरै बर्त मानाव ववाटसप फेसबुक इउटुब बेबायदिनो
औ औ
इन्स्टाग्राम टुइटार बेबायदिनो टेलिकम गोबां बेबायदि बेफोरखोनो ससियेल मिडिया होननानै जों बुंनो हागोन मानो होनबा सामाजिक माइधम जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय माखासे मेडिया बेफोर जाबाय बेफोरनो होननानै बुंनो हागोन।
औ औ नंगौ
आरो गोबाङानो दिनै जायबाबो ससियेल मिडिया बाहायदों आरो बुंनो थाङोबा गासिनि आखायावबो ससियेल मिडिया दङो होननानै जों बुंनो हागोन जेरै मा होनो जायहाबो बेबायदिनो फेसबुक एकाउन्ट दङ इन्सटाग्राम एकाउन्ट दङो जायहाबो बेबायदिनो गोबां बेफोरबायदिया दोङो आरो दिनै ससियेल मिया-मिडियानि गेजेरजों जोङो मा गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन बेबायदि जों थांफेरै नुफेरै जायगाफोरखोबो जोङो नुनो हायो मिथिनो हायो।
नंगौ
आरो बेबायदिनो संसाराव माबायदि थासारि सोलिबाय थादों संसाराव माबायदि संसारनि थासारिफोरखौ जों मिथिलायनो हायो आरो जोङो माखासे बेबायदिनो गोबां बेबायदि जोंनि लोगोफोरखौबो जोङो गावयनि लोगोफोरखौबो जोङो इजियैनो माने बेबायदि लोगो मोनलायनो हायो आरो भिडिअ' कलफोरनि गेजेरजों गोबां बेबायदि माबानि गेजेरजों जोङो ससियेल मिडियाफोराव जोङो लोगो मोननो हायो
औ औ
आरो ससियेल मिडिया जाबाय मोनसे प्लेटफर्म मानसिफोरनि थाखाय जुदि ससियेल मिडियायाव जुदि मानसिया मोजाङै जुदि इनभल्भ जानानै जुदि लाङोबा दिनै ससियेल मिडिया गोबांखौनो माने गोजौआवबो थिखांदों
औ नंगौ नंगौ
गोबांखोनो गोजौआवबो थिखांदों आरो ससियेल मिडियाखौ जों नुनो मोनो जे ससियेल मिडियायाव इनभल्भ जानानै ससियेल मिडियायाव मानसिफ्रा मा होनो बाहायनो रोङियाव गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आद्रि जालांनायखौबो जों नुनो मोनो
औ नंगौ-नंगौ
अब्ला आङो आहा इमान गोथौयै जइगथाबो गैया नोंथां अब्ला आं बेसेबां खौनो बुंबाय आरो नोंनिफ्राय माखासे मोननो हास्थायबाय।
अह जागोन नोंथां आंबो हानायखिनिखौ एसे होननोसै ओमफ्रायहाय उनावहाय नांगौ जादेरोब्ला नोंथांनिसिम खोनासंनो लुबैबावगोन आं नोंथां। औ दा जोङो ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला माखौ मिथिना मोनो नङा होमबा बेनोसै नोंथां सोंथिया औ ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो मोनथिना मोनो जे माने आथिखालाव सोलिबाय थानाय नङा होनबा। ससियेल प्लेटफर्म माने दानि मदार्न जुगाव मोनसे जोंहा गोबां प्लेटफर्मफोर होबाय नङा होमबा। बा टेक्नल'जिसनि जुग माने मडार्न जुगावहाय माने गोबां ओरैबायदि एप ओंखारबाय जेरैहाय फेसबुक इन्स्टाग्राम टुइटार टेलिग्राम बायदिसिना वाटसएप नङा होनबा।
ओम ओम।
औ जोंनि दा लाइमोन सेंग्राफ्रा नङा होमबा सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबाङानो माने जोंनि बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेराव माने गासिबो इन इनभल्भ जानानै दं होनब्लाबो जोङो माने
बुंजायो आरोना।
ओ ओ ओ
औ ओमफ्रायहाय ओरै ओरैजाय बैसोगोरा सुबुंफ्राबो थ' गोबां नायो नायनायालाय खिन्थु माने युथ्सफोरा बांसिनहाय नायनायखौ जों दानि आथिखालनि मुगायाव बांसिनखौ नुयो आरो। नंगौ जों माने मायबाफोर मोनसे बबेबा दाबसे जायगायाव थानानै बबेबा दाबसे जायगानि खौरांफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि एपनि माने जुनियै जों मोनथिना मोनो बा नुनो मोनो नङा होनबा?
उम उम उम।
गोबां रादाब माबाफोरा मा होनो चेनेलफोरा दानि मुगायावहाय माने बिदि ओ सोंथि सोंला खालामनायफोरखौ माने फेसबुकनि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजों इन्स्टाग्रामनि गेजेरजोंनो सेयार खालामो आरो भिडिअ' हिसाबै बिदि माने निउस पेपार हिसाबै माने दिरुननायखौ जों दानि आथिखालनि मुगायाव नुनानै थांला आरो इसेबां।
ओ ओ नंगौ फंबाय ओ।
नंगौ माने गोबां। फरायसाफोरा आथिखालाव माने ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफ्रावबो माने इनभल्भ जानायखौ जों नुयो जायनि जाउनाव माने गोबां फरायसाफोरा गाज्रि गोहोमैबो माने गाज्रि माने गावनि माबाखौ मा होनो फरायसानि बैसोखौ माने गाज्रि नस्थ' खालामना लानांगौ जादों। आरो गोबाङा माने रों- रोंगौथि गोनां बा एसे नङा होनबा बाहायनो रोंनाय सुबुंफोरा माने मोजाङैनो जौगादों। दा जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला दानि बावैसो बुंखांनानै थांनाय मोनसे प्लेटफर्मआनो जादों इन्स्टाग्राम नङा होनबा?
उम उम।
दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि माने मोनसे बुस्थु ट्रेन्दिं बा हाबनानै थाबाय नङा होनबा जेरै जों इन्सटाग्रामाव रिल नायो रिल शेयार खालामो। रिल बानायो।
ओ ओ
दा गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे प्लेटफर्माव माने टाइम पास खालामनो रिल बानायो भिडिअ बानायो। नङा होनबा? दा आथिखालनि मुगायाव गोबां माने ट्रेन्दिंआव सोलिगासिनो जे सेंग्रा सिख्लाया माने गोबाङानो माने प्लेटफर्म बेफोरबायदि प्लेटफर्माव माने रिल खालामनानै माने गोबां मुं खालामनो हादों खायसेया गाज्रि गाज्रिनि गाज्रि रोखोमैबो मुं खालामनो हादों। बिदिनो माने
ससियेल मिडिया होनोब्ला माने खायसेया माने मोजां जानाय खायसेया मोजां जायिखौ जों नुयो आरो। दा-दा जेरैहाय नोंथाङाबो बुंखांखाबाय जे जों गावनि लोगोजों सोरबा बबेबा दाबसे जायगायाव थायोब्ला नङा होनबा गोजान जायगायाव थायोब्ला आं आं गुबुन दाबसे जायगायाव थायोब्ला माने जोङो लोगो हमलायनानै माने जोङो लोगो हमलायनो हायाबाबो
रायलायनो मोनाबाबो जोङो माने वाटसएपनि गेजेरजों भिडिअ कल रायज्लायनानै जोङो माने गावजों गाव गावनि मोखांखौ माने नुलायनो बा रायलायनो हायो आरो गासै खोथा बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो हायो वाट्सएपनि गेजेरजों भिडिअ कलनि गेजेरजों दा मोनसेया जाबाय माने गोबां माने बिदिनो लाइमोनफोरा माने ससियेल मिडियायाव जोङो माने एक थेब थानायखौ जों नुयो खायसे माने गोबां फेसबुकखौबो माने गाज्रि गोहोमै बाहायो नङा होमब्ला जेरै मेमस सेयार खालामो बिदिनो टाइम पास खालामो खायसेया प्रफेसनेल मद अन खालामनानै गोबां माने पेस बानायनानै नङा होनबा गोबां माने फैसा आरजिबाय गोबां दावगाबो जोंनि बर'आवआबो बिदिनो गोबां सुबुंफोर दङ जाय प्लेटफर्मनि जुनियायैनो माने गोबां गोजौसिम दावगालांनो हाबाय ओमफ्राय जोंहा थांदों होनना बुङोब्ला जोङो बि बइस नङा होनबा दा बि बइसआ बि भइसआबो जेनेबा ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंसो माने गोबां जौगानो हाबाय नङा होनबा
औ औ औ
मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बि बयसआबो बेसेबां बेबायदि माने गोनां न'खरनिफ्राय फैयाखै नङा होनबा
उम उम
दाथ' माने साइकेला हेन्देल खावसेल'मोन जेनबा बे साइकेल हेन्देल गंसेल'जों हेन्देल खाबसेल'जों ओमफ्राय मबाइल बि'बायलाला जों भिडिअ बानाय बानाय आखाइ फारसेजों माने बिनो गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों गावनि बोलोनि गेजेरजों गोबां दावगाबोबाय स ससियेल मिडिया फ्लेटफर्मआव ससियेल मिडियायानो प्लेटफर्माव देखायबोनानै
दा जों बिदिन्थि हिसाबै गोबां बिदिखौ बुंनो हायो खिन्थु बुंनो हाजोबनाय नंला नोंथां अब्ला नोंथाङा एसे फंनैसो बुंगोन नामा इउटुब बा फेसबुकनि सायाव
नंगौ नंगौ बुंगोन थारैनो आंबो माने इमान अबिगथा गैजोबावब्लाबो सम थानाय बायदि हिसाबै आंबो फंनैसो होनबावनो सानबाय
औ औ
आथिखालाव जेनेबा जोङो ससियेल मिडियाखौ माने गोबांनि जिबनावनो जोङो मिस इउस खालामनायखौबो जों नुनो मोनो मानो होनबा जेरै गोबां बेबायदि मा होनो ससियेल मिडियाजों गोबाङा नो मा होनदों दावगालांदों आरो गोबाङानो बेबायदि साक्सेस जानायखौबो जोङो नुनो मोनदों नाथाय माखासे बेबायदि उन्दै उन्दै देरफुनाय बेबायदि लाइमोनफोरा मा बिसोरनि साक्सेस जानायखौ नुनानै बिसोरनि बेबायदि मा होनो गोजौआव दाव दावगालांनायखौ नुनानै मा गोबांआनो फल' खालामदों
औ औ नंगौ
गोबाङानो फल खालामनानै मा खालामदों। जि बैसोआव गोबांहानो फरायनायनि। बैसोमोन मानो मोनसे मोजां इडुकेसन लानानै माबा बा मोनसे मावनायनि बैसो नाथाय बेयाव गोसो होआलाबानो। गासै गोसो मोदोम जिउ ससियेल मिडियायाव दिडपेन्ड खालामनानै सम बाहायनानै मा। माखासे समखो ससियेल मिडियासिमबो साक्सेस जायाखै इजु खेसन जोबो साक्सेस जायाखै बेबायदि माने।
औ
बेबायदि जानायखौबो जोङो माखासेनि जिबनाव जों नुनो मोनो आरो। दिनै गोबां बेबायदि मानसिफोर दोङो जाय मानसिया। फरायनांगौनि समाव मा होनो। गोसो होआसै नाथाय ससियेल मिडियाआव गोसो होबाय गोबाङानो रिल्स बानायनायनायाव बेबायदिनो फेसबुक नायनायाव गेम गेलेनायाव बुहुद बेबायदिनो गोसो होबाय नाथाय मा। बेजोंबो साक्सेस जायासै नाथाय समजों लोगोसे देरलांनानै। फरायनायसिमबो आद्रा जानानै। बेसेमबा आदार जानानै जिउआव मा होनो सोरबाया। गुबुन जायगायाव थांनानै हाजिरा खामला मावहैदों सोरबाया बेबायदिनो गोदाव। फोराव जानानै माने जिवआव माने दुखु सैनांनाय खस्थदों मोगा मोगि जानांनायखौबो जों नुनो मोन्दों।
नंगौ नंगौ
बेवखायनो जोंनि जिबनाव। जोङो मा ससियेल मेडियाखौ नांगौ नाथाय जोंनि। प्रथम बेबायदि मा होनो सुप्रिम बेबायदि प्रायरिटिखौ जों मायाव होनांगौ। खौ जोङो फरायनायाव बा जोंनि समजों लोगोसे जियाव दोङो। जोंनि माबायाव जोङो सम होनानै माने जों बाहायनाया जोंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानो।
औ नंगौ नंगौ
ओ फंबाय होनबा जोंहा समाबो जाबाय अब्ला जोङो। हामबाय होनदों नोंथांनिसिम बेबायदि ससियेल मिडियानि बागै मिथिनो मोननाय हे आरो बेबायदि आसा खालामबावदों गोबां बिसयफोर लानानै बेबायदि। बिसोरनि सायावबो नोंथांनिफ्राय आं मिथिबावगोन होननानै उननि समफोरावबो।
औ नोंथांनिसिम साबायखर बावाहरनाय जाबाय माने ससियेल मिडियानि गेजेर ससियेल मिडियानि आयदायाव जों गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै।
ओ ओ ओ दे दे नों हामबाय दे।